हेलौ
औ खोनादों?
औ खोनादों दे नोंथां ।
औ औ । खोनादों
ओ बिदिब्ला जोङो गिबियावनो जोङो टपिकआव फैनोसै
दे जागोन दे नोंथां ।
जोङो दिनै बरफोरनि न लुनाय खान्थिनि सायाव सावरायनोसै ।
औ दे जागोन दे नोंथां ।
फ्रायनो लानानै आथिखालसिम जोङो मा मा रोखोमै मा मा स्टाइलनि बा डिजाइननि जों न लुयो माबायदिहाय न लुयो माजों लुयो बेनि सायाव जोङो सावरायनोसै।
अके जागोन दे जागोन ।
औ दा जोङो बरफ्राहायथ एसे औ गामियाव थानानै मोजां मोनो नालाय
औ ।
औ एसे लांदां जायगायाव थानानै मोजां मोनो दा बेबायदियैनो मोनसे जायगाखौ माने थानो थाखाय सायख नायनि सिगाङावनो बै जायगाखौ माने नायग्रोयोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय
उम ।
एसे पणडित ना मा होनो बेबायदि बेफोरबायदिबो लानानै नायोमोन आगोलनि दिनावहाय नायनानै बै न'आ मोजां जागोन ना बै न' बोथिया मोजां जागोन ना जाया ना खैफोदफोर जागोन बैफोर जायगाखौ माने हाखौ नायग्रोयोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय औ नायग्रोनाय जायोमोन जाहाथे उनाव खहा जाया रावनिबो बेनि थाखाय बिदि नायग्रोनानैहाय न' लुनायनि थिरांथा लायोमोन आरो गिबियावनो दा जोङो साहा थिंजाय न'मा न' लुनायनि खान्थि दङ बर'फोरा नेम दङ आरो बेबायदिनो ओ साहा सानजाहा खनायावहाय बाख्रि लुनाय हुदा दङ औ आरो सान जाहाथिं माने उदाङै दोनोमोन आरो फुख्रिफोर थायोमोन
औ औ
खोलाहाथिंजाय गलिफोर बा सौरा न' सोनाब थिंजाय सौरा न' बेफोरबायाददि थायोमोन आरो साहाथिंजाय माने न'खौ गोदोहाय इसिं मोनसे साहाथारनिखौ सानजाहा साहाथारनिखौ इसिं न' होनोमोन आरो गेजेर आनि मोनसे खथाखौहाय खफ्रा अखं अखं होनोमोन अखं बेनि उनावहाय खफ्र खफ्रा होनगोन बेखौ इसिं अखं खफ्रा होननानै माने मोनथाम मोनथाम खथायै लुयोमोन आरो औ बेबायदिनो जोङो गोदोहाय बे सानजाहाथिंजाय फुख्रि थायोब्ला लायनो सानजाहानिफ्राय बार फैयो बे बारा गुसु जायो होननानै फुख्रिखौ माने सानजाहाथिंजाय बानायोमोन आरो औ फुख्रिखौ जावोमोन औ आरो गोदोनि न'फोराहायथ' जोंहा औवानि आरो थुरि जिगाबजों नाराजोंनो लुयोमोन
हो
दा बै न'फोरा गोलोम बोथोर समावहाय जोंहा थान्दा गुसु जायोमोन
औ
जोंनि गोबाङानो न' लुवामोन थिं सायलाफोरबो न' लुयोमोन खायफा खायफा बहा थेवब्लाबो माने थुरि जिगाबनि न'खौनो बांसिनै नुयोमोन आरो।
औ औ
जोङो थुरिफोरखौ गुबुननिफ्राय हाना लाबोनानै ओलाबबो थेवलजों मोजांहाय खानानै जोङो न'फोरखौ लुयोमोन गोदोहाय। आरो गेजेरावहाय जोङो सावरायनो थाखाय बा न'खरै ज' ओंखाम जालायलायनो थाखाय मोनसे सिथ्ला गुवार ओरैहाय दोननाय जायो। आरो जोङो बाथौ सिबियारि महरै जोंनि बर'नि गुबै धोरोमाथ' बाथौ नालाय दा बे बाइ बे महरै जोङो साहा आरो एसे सानजाहा खनायाव जोङो सिजौ गायो। बाथौ लुयो आरो आथिखालावबो बेबायदिनो बाथौआ दङ बेफोरबायदि बिदि जायगायावनो नुयो।
ओरैहाय नोंथाङा बेफोरबायदि माबा मिथिबावो नामा? बुंनो हागोन।
मिथिनायाथ' ओरैनो बेफोरबायदि मिथिनाय गैला दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों बेखिनियानोखा नङा होमबा। थेवब्लाबो ओ माने गोदोनिफ्रायनो माने माखासे जोंहा नेम निथिजों ओ बानायनाय बा सोलिबोनाय बे मोनसे खान्थिया जोंहा जोंनि माहारिनि गेजेराव सोलिबाय थाखादोंमोन न' लुनायनि माखासे नेम निथिथाय दङ नङा होमबा। दा बैफोरनिम निथिफोरा आ गोदोनि दिनावहाय सोलिबोदोंमोन आरो बाहायजादोंमोन आरो नाथाय दा आथिखालावथ' बेफोरनि सोलायै माने गोदान जुगजों गोरोबफानानै बेफोरनि मिथिफ्रा गासिबो गैया जालांबाय आरो। थेवब्लाबो गोदोनि नेम निथिफोरखौ नायहरोब्ला जोंनि बर'फोरनि जि दोरोङारि न' लुनाय खान्थि बैफोरखौ नाहरब्ला बिजिरहरोब्ला माने साइन्टिफिक लेभेलजों नायोबोब्ला बिजिरोब्ला माने बैफोरनि मोनफा मोनफा रहस' बा गुनखौ जोङो नुहरो आरोखि। दा जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायथिदों नङा होमबा ओ जेरैबायदि ओ थुरि बा जिगाबनि लुयोब्ला नङा होमबा ओ बैफोरनिबो माखासे मा होन थायो गुन दं आरो नङा होनबा दा मानोसो होनना बुङोब्ला बै समावबाबोथ' थिङा दोंना दंखायोआनो मोनखा नङा होमबा? थेवब्लाबो थिंखौ बाहायालासिनो जिगाब बा थुरि बेफोरखौ मानि थाखाय बाहायदों बैनिबो मोनफा मोनफा रिजन दं आरोखि नङा होमबा। दा जेरैबायदि जोंहा थिंनि थिंखौ बाहायोब्ला जोङो बिदुंजों ओ गरम मोनो। दैज्लां बा गरम बोथोर बोथोर समावहाय आरो मेसें बोथोर समावहाय जोंहा मा बेनिफ्राय गुसु बा गुसुसिन जायो नङा होमबा। खिन्थु जेब्ला जों जिगाब एबा नाराखौ बाहायनाय जायो दैज्लां बा गरम बोथोर समावहाय जोंहा बै जिगाब बा नारानिफ्राय जोंहा अखानिफ्रायबो रैखा मोनबाय आरो लोगोसे जोङो बिदुंनिफ्रायबो जोङो रैखा मोनो आरो नङा होमबा। आरो नेक्स्ट मा जाबावो जोंहा जेला मेसें बोथोर जायो मेसें बोथोराव बै न'थिङाहाय जोंना सुखैयो गुसु जायो नङा होमबा गुसुसिन खालामो। नाथाय जोंना जिगाबा मा खालामो जिगाब बा थुरिया बिदुं हगारनानै माने गुदुं जाहोयो आरोखि। नैबे फोरो मोनफा मोनफा खुब नायबिजिरोब्ला माने बिराद गुन दं आरोखि नङा होमबा। दा आरोबाव बेजों लोगोसे बेनो जेरैबायदि नोंथाङा बुंबावदों जोंहा सानजा साइद फारसे जोंहा फन एबा फुख्रि थायोब्ला नङा होमबा जेरैबायदि जोङो साइनटिफिक लेभेलजों जों बे खौ नायबिजिरोब्ला बेनि गुनखौबो जों मोननो हायो। दा जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों सानजानिफ्राय साना फारसे जोंनि जेब्लायबो गुसु सुदेम बारा बारो नङा होमबा। दा बे हिसाबै फुख्रिया जे सिगां सानजा फारसे थागोन अब्ला बैनिफ्राय ओंखारनाय ओ जि सुदेम गु सु बार बै फुख्रिनि दैजों लोगोसे जोंहा सुहाबनानै नङा होमबा गुसु आरामै सुदेम गुसु जानानै फैयो आरोखि नैबेफोर मोनफा मोनफा जोबोद माने गुन गोनां आरोखि गोदोनिखौ नायोब्ला खिन्थु सादारन बाबै नायोब्ला जों बैफोरखौ माने मोनदां मोननाय नङा आरोखि। खिन्थु जों जेला बे खौ बिजिरनो थाङो अब्ला बैनिफ्राय जोङो गोबांथार गुनफोरखौ जों मोननो हागोन आरो। नङा होमबा। नडाउट जेनेबा जोंना बै गाहाय न' होनना बुङो जों जेरै नोंथाङा दहाय बुंदों इसिं न', अखुं न', उफ्रा न' होननानै बुंदों नङा होमबा। नैबेफोरनि गेजेराव जों साइन्टिफिक लेभेलाव जों बिजिरोब्ला बैफोरबायदि गुनखौ जों मोननो हाया आरो दा थेवब्लाबो जोंनि जि न' लुनायनि ओ फारिखान्थि बा ओ जि न' लुनायनि सिस्टेमेटिकेलि गोदोनि ओ जोंनि आबै आबौमोना फोरोंबोनाय लुबोनाय नङा होमबा बैफोरखौ बिजिरोब्ला साराउन्ड दिं नायगिजिरोब्ला मोनफा मोनफा माने बेखौहाय बिराद बा रहयस' नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
बेनो गुबै खोथाया जाहैबाय जोंहा जोंनि आबै आबौमोना गोदोनि दिनावहा जोंहा रोंनाय गैयामोन नङा होमबा लेखा फरा गोरों गैयामोन नङा होमबा थेवब्लाबो गावसोरनि जि मोनदांथिजों जि सानखांथिजों सोलिबोदोंमोन नङा होमबा लुबोदोंमोन बाहायबोदोंमोन सोलिबोदोंमोन बै बेफोरो माने आथिखालनि साइनटिफिक लेभेलजों बिजिरोब्लाबो खुब माने सोमोन्दो दं माने जोबोद खाथियै रिलेटेद आरो बेफोरो माने
औ औ नंगौ।
बेखौ आं माने मोनदां हरदों आरोखि दाथ' नै आथिखालावहाय जोंना मा जासै गोबां लागजारियास लाइफ खौ लुबैनानै आथिखालावहाय जोङो माने गंफ्रोमबो न'खरखौनो जों आथिखालाव मा खालामो बैफोरनि नायबिजिरनांगौ गैया मा साइसनि लुयोब्ला जों न'खौ माबायदि दिखै लुयोब्ला जोंहा। बे मोनसे न'खरा मोजां जागोन बा न'खरनि इनभाररमेन्टआ माबोरै जागोन बेखौ जोङो नायबिजिरालासिनो जोङो जाहा थाहा लुनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा होमबा। दा नैबे मोनसे खुब जोंनि बेलायावहाय बेले बेजे माबाया सोमजिबाय थायो आरोखि दा थेवब्लाबो जोंहा गोदोनिजों दानिजों फारागथि थानायनि लेखा जोङो माने आथिखालाव जों रावखौबो गियान होनो हाया जासै नङा होमबा। दा थेवब्लाबो आ नैे बे मोनसे साजेसनखौ लुबयो आरोखि आथिखालाव न' लुब्लाबो बयबो जाहाथे जेनमाने नायबिजिरलायग्रोयो नङा होमबा। बबे साइडनिखायहाय दा गोदोनि बायदि बबेखेबा लुयोब्ला बारनि गोनांथि जायो बबेखबा लुयोबा सान्दुंखौ दानगारनो हायो नङा होमबा नैबेफोरबायदिखौ माने नायबिजिरलायनानै लुयोब्ला निसय जोंबो माने गोदोनि बायदि थुरि न' नङाब्लाबो नङा होमबा फाखक्का वाल जों लुयोब्लाबो जों निस्सय माने माखासे गोजोनखौ जों मोननो हागोन मोनदांहरो आरोखि थ' गोदोनि बायदि जोंहा थोरि जिगाबबो गैला। नुनोबो मोनलिया नङा होमबा। गोदोहाय जोंहा बेरा इन्जुर फोरफोरखौबो जोङो हयथ' औवानि दाननानै होयोमोन बा फाथो सेनाखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनोमोन प्लास बेजों लोगोसे जोंहा हाखौनो लिरोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि गैलिया गासैबो इथा सिमेन्ट बाला अन्थाइ बैफोरनि आ खारबारखौसो जोङो नुनो मोनसै आरो नङा होमबा। दा जेसां हायो ए थांनो माने जोंनि लाइफ स्टाइलफोरा सेेनजिंनिफ्राय सेनजिं जाबाय थादों आरो गोदान गोदान गोदान जाबाय थादों आरो।
औ
नैबे मोनसे फाराग थियावहाय थाहैबाय आरो जोंनाबो दा थेवब्लाबो आं गोदोनि जि जोंनि आबै आबौनि न' लुनाय खान्थि बैफोरो माने गोदान मुगाजों गोरोबनानैब्लाबो जोंहा साइन्टिफिक लेभेलजों खोब गोरोबलायनायमोन बेखौ आं मोनदांहरदों आरो दा नोंथांनि बेलायावबो बेखौ मोनसे गोरोब थाव माबा मोनसेफोर मोनो नामा
आ बिदि होननानै बुङोब्ला औ बेखौथ' आं बुंनो हाथ'ला दा ओ जिखुनु आथि आथिखालाव न' लुनायफोरा माने गावनि गोसो बायदि नुनायनि थाखाय माने आ जों माखासे गोजोनफोरखौ मोननो हाया नामा होननानै आं सानो आरो
औ औ
औ गोदोहाय माने न' लुनायजों लोगोसे माने माबे साइडजोंहाय आबाद फोथारा थायोब्ला साबसिन जागौमोन हासार गोनां जागोन बेफोरखौ माने गोदोनि समफोराव नायनानैसो माने न'खौ लुयोमोन आरो‌ जेरैबायदि जोङो साहानि जों साहाजों जाय न' लुनानै ओ साहाजों ओरै न'नि साहाजों जोङो गय बागानफोरखौ बानायोमोन ओ आरो खोला हाथिंजाय जोङो खोलाहााथिंजाय जोङो फोथारा थायोमोन माइ गायनाय फोथारा अब्लालायनो खोलाहाथिं फोथारा थायोब्ला माने ओ‌ हासारफोरा माने दैजों बोहैलांनानै दुब्लियाव ज' जानानै जोंनि माइ आबादफोरा मोजां जायोमोन होननानै सानो आरो औ बेबायदियैनो जोङो न'नि खाथियाव ओ एसे बांद्राय खाथि नङाब्लाबो एसे खाथियाव थायोब्ला जोङो ओ मोसौफोरा दुब्लियाव माइ जानाय जायैफोरखौबो नायनो थाखाय माने मोजां जागोन साननानै माने न' खा खाथिंनियावनो एसे दुब्लिफोरा ओ थानायखौ नायनानै माने न'खौ लुयोमोन आरो ओम बिदिब्ला। जोङो दिनै नि रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै।
औ औ।